जादोंना नोंथां।
औ खोनादों हायोबा नोंथाङा एसे भलियामखौ बारायनानै ला।
हेलौ।
औ हायोबा नोंथाङा एसे भलियामफोरखौ बारायनानै ला भलिउामखौ साउन्डखौ बारायना ला।
औ बारायदों नोंथां खोनाबाय दासो।
औ खोनाबाय दायो। दायो। ओ गिबियावनो नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय दायो जों सावरायनो लादों नोंथाङा सायख'नाय बायदिनो ओ आबादनि सायाव नङा होमबा माइ आबादनि सायाव नोंथाङा माइ आबादनि सायाव मा मा रोंगौथि दङ एबा बेसेबां मिथिनाय दङ बे गियानखौ। ओ जों सानायजों लोगोसे सावरायलायनो हागोन नङा होमबा दा नोंथांनि फारसे। बेखौ बेखेवलांनो हागोन। औ।
औ।
आगोल माव खांनाय जि खेथि बेनिफ्राय जोङो बुथुमनानै दोननाय जायो। एबा बे ओ बस्था फाथोनि बस्थाफोराव सोनानै।